खोनादोंना? औ औ गोजोन फुंबिलि औ गोजोन फुंबिलि औ।
अ नोंथांजों आंङो मोनसे खोथाखौ सावरायनो थाखायसो फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन न नोंजों अ। नोंथांङा दासान्दिथ' मा खालामबाय दों ओरैनो?
दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय ओरैनो न'नि आबाद मावनायाव ओरैनो
औ नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा
औ दाथ' दैज्लां बोथोर गुबैयै जोंहा माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो ओ मेसें बोथोराव आंङो फाथो आबादबो मावनाय जायो दा आंङो माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै बुंग्रोनोसै आरो नोंथां। दा माइ आबादखौ मावनो नि थाखाय जोङो गिबियावनो जेनाखि माइ जोलै जायखौ माइज्लि होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोङो थिग खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो जे जेन'बा थि ओ थिग जोलैखौ जोङो बासिनानै लाग्रोनांगोन जेन'बा मोजां फिथाइ मोनोबा मोजांङै बिदाय बिदां खालामनोब्ला माइखौ बिनि थाखायनो जोङो मोजां जोलै बासिनानै ओ जोङो दैयावहाय ओ माइज्लिखौ सोमनानै लाग्रोगोन बिनि उनावहाय साननै सानथामसो सोमनायनि उनाव जोङो ओ बोखांथ'नानै दोनगोन बेनि उनाव जोंहा ओरै फारसेथिं जेनेखि माइखौ फोनो थाखाय बे दुब्लि खोथिया थिलि बेखौ जोंङो हालेवग्रोनानै लाखाबाय जेन'बा ओमफ्राय लानानै हालेवै हालेवै बेखौ मोजांङै फोमोनग्लिबाय मै होनानै फोमोनबाय बेनि उनावहाय जेनाखि हाया मोनबाय आरो खोथियाबो जोंना बोखां जोंना बोखांनानै दोनखाबाय नालाय दा बेखौ फोनोसै ओ फोबाय मै होबाय फोबाय बेनि उनावहाय ओ जोङो हाफोरखौ मोसौजों हालेवबाय बे बा ट्रेक्टरजों हालेवबाय आथिखालावथ'। नोंथांङाबो मिथिखायो जेनाखि बांसिन मानसि दा ट्रेक्टर जोंसो आबाद मावनाय जासै बा हालेवसै ओ गोदोनि समावथ' बांसिन मानसियानो नांगालजों हालएवोमोन बे बायदिनो गावबा गाव हाखौ माइ गाय जायगा खौ खारायनानै लाग्रोनाय जायो खोथिया फोनायनि उनाव ओ बेनि उनावहाय खोथिया जेब्लानो लासै लासै जौलांङो बेनि उनावहाय ओ हाफोरखौ फारियै सामार होयो बर' होयो आलि दानो ओ बे बायदिनो आलि खोनाय जायो जाहाथे ओ मोजांयै दुब्लियाव थाबनानै थायो बिनि थाखाय आलि खोनानै दोन्नाय जायो बेनि उनावहाय जेब्लानो खोथिया गायजानाय जायो बे समावहाय ओ खोथियाखौ फुनाय जायो बेनि उनावहाय बर' होना होखानानै दोननाय हाखौ खोथियाया फुखाङोब्ला, बेखौ गायनाय ओ जायो बेबायदिनो गायनाय समावहाय गोबां सुबुंफोरखौनो दानि जुगाव अ अ नुनो मोनो जे हाजिरा लादेरनानै गायनाय जायो दाथ' न'खराव बारा सुबुंफोरबो गैला नालाय ओ साथाम साब्रै बिनि बारा थाया बेनिखायनो गुबुनफोरखौ लादेरनानै खेबसेनो ट्रेक्टरजों फोमोननानै ओ जाय दिगि गायनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय जेनाखि ओ बेबायदिनो गायबाय गायनायनि उनावहाय जेनाखि ओ जोबो होमबाहाय हाल जांख्राबो बानायनाय जायो दा बै हाल जांख्रायाव बेबायदिनो ओ नांगालजों एवनाय जायोथ' ओ बे नांगोलखौनो जेनेबा बिदाय होनाय बेनि थाखाय नांगाल जांख्राखौ खालामनाय जायो ओ दा बेबायदिनो बेफोर जोब माइआ देरनोखौ देरोब्ला बेवहाय हाग्राफोर जायो बै हाग्राफोरखौ जेन'बा ओ फुनानै होनांगौ जायो बेबायदिनो माइआ देरै देरै देरनानै जेनेबा ओ आसिन कतिक बे समावहाय मोनहैयो आरो बे समावहाय जेब्ला जाङै मोनो अब्ला बै माइफोरखौ हानाय जायो हानायनि उनाव जेन'बा गावबाागाव ओ जेन'बा सोरबा सोरबा बजा खायो सोरबा सोरबा डायरेक्ट मेसिनजों मारा होयो बेबायदिनो गावबा गाव आदबजों जेन'बा माइखौ हानाय जायो बा। ना जायो आरो सोरबा सोरबा बेबायदिनो माइखौ हाखांनानै बजा खालामनानै मोसौ गारिजोंबो रोगायो बेबायदिनो ट्रेक्टरजों रोगायो बेबायदिनो माइ हा माइ मारा होग्रा मेसिनजों बा सोरबाया मोसौजों सोरबाया ट्रेक्टरजों मारा होनाय जायो बेबायदिनो माइखौ दि थिखांनानै लानाय जायो। आरो बे मोनसेयाथ' थांबाय नोंथां दैज्लांनि आबाद ओ ओमफाय दा आङो मेसेंनि आबाद जेनाखि आं सिगाङाव मावबोदोंमोन फाथो आबाद ओ बेनि सोमोन्दै आङो सुंद'यै बुंबावनोसै नामा नोंथां औ दे। औ। दा फाथो आबाद ओ फाथो आबादखौ आङो बोसोरथामसो सिगाङाव मावनाय जादोंमोन नोंथां बेखौ जोङो सासे मालिकनि हाखौ जेन'बा दस बिगामोन आरो बे हाया ओ बे हायाव जोङो फाथो आबादखौ खालामनाय जादोंमोन बे फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो। बे हायाव थानाय हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै लाग्रोनाय जादोंमोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों एवनाय जादोंमोन बेबायदिनो एवनानै हाग्राफोरखौ गारबाय बेबायदिनो हाखौ साफा खालामनानै मोजाङै फोजानाय जाजासिम एवग्लिनानै। ओ। जोङो बाजारनिफ्राय जोङो ओ फाथो बेगरखौ बायनानै लायदोंमोन बेबायदिनो फाथो बेगरखौ बायनानै लानानै लानानै लाबोबाय आरो ओमफायो हायाव माखासे हासार नांगौ जानायलाय ओ पटास ओ इउरिया बायदिसिना हासारखौ जोङो बाहायनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो हासार होखांनायनि उनाव जोङो बेगरखौ फोनानै होनाय जादोंमोन बेबायदिनो फोखांनायनि उनाव ओ मास मोनसे बा देर मास बिदिनि उनावहाय फाथोआ एसे जौ आरो बे समावहाय। फैदोंमोन बे हाग्रा फैनायखौ जोङो साफा खालामनानै होदोंमोन बेबादिनो फाथोआ एसे देरोब्ला जोङो बेवहाय भिटामिन बायदिसिना मुलै सारनानै होनाय जादोंमोन बेबादिनो आरोबाव ओ देरदोखोन देरबावोब्ला जोङो बेवहाय गुर जानायनि थाखाय। आरोबाव बेवहाय इउरिया गारनानै होनाय जादोंमोन ओ बेबायदिनो ओ जेनाखि फाथोआ देरै देरै दानजानाय सम जायो बे समावहाय ओ दानलायबाय फाथोखौ दाननानै बेबायदिनो आथि खालामनानै दोनबाय ट्रेक्टरजों रोगाबाय। दैमासिम। लोगोसे बे दैमायाव सोमनो थाखाय जोङो हा साफ्रा ओ रेडि खालामबाय उम बेबायदिनो रेडि खालामनानै जोङो दैमायावहाय औवाजों सुजाबनानै दैयाव सोमनाय जाबाय ओमफाय सोमनायाव जेनाखि सायाव ओ मोजां। फाथोआ रं जानायनि थाखाय जोङो हाग्रा ओ जों खोबबाय खोबनानै बेबायदिनो मास मोनसे मास मोननैनि उनावहाय जोङो फाथोखौ मोनबा सुनाय जाबाय आरो बेबायदिनो सुनानै हनाय बिगुरखौ फानबाय आरो सुनानै दोनखानाय ओ ओ सेरना बेखौबो फाननाय जाबाय आरो दा आं बे मोननै आबादखौनो मावनाय जायो नोंथां दा आङो आंनि आबाद मावनायाथ' जोब्बाय दा आङो नोंथांनिफ्रायबो नोंथाङा मा मा आबाद मावो बा मावनो रोङो बैफोरनि सायाव नोंथां।
औ नोंथां आंबो नोंथां बायदिनो ओ बोथोरनि आबाद नालाय बोथोरनि आबादखौ बोथोरावनो मावनाय जायो नोंथां बेफोर जाबाय ओ दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो उनाव। आरो ओ बोसोरारि आबाद होनना बुङो जाय जाय ओ आबादा बोसोरफ्रोमबो थाबाय थायो खेबसे गायनायनि उनाव गोबाव समसिमहालागै थायो बेफोर आबादखौ मावनाय जायो जेरै गय दङ गयनि सिङाव दङो लेबु लेबु दङ। आरो। ओ खावसे बाहागो गय बागान सिङाव दोङो माबा दं मा होनो बे रैमालि बेफोर आबादा दङ आरो आंनाव इनिफ्राय आरो दा थ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव ओ गुबैयै माइ आबादखौ मावनाय जायो बे फोथाराव
जेब्ला माइ गायजेनो अब्ला जोङो हालेवजोननांगोन नालाय अब्ला हालेवजेनोब्ला जोङो मा होनो बेफोराव जोंहा गोबां माइ गायनायाव नेमखान्थिफोर दोङो बेफोर नेमखान्थिखौ मानिनानैसो गायनाय जायो आरो जोंनाव नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला बेफोर नेमखौ ओ फोथायनाय दोङोदि जोंनि गेजेराव मा होनो बेफोर आबादखौ आबाद मावोब्ला बेफोर ओ नेमफोरखौ फालियोब्ला जोंनि आबादफोरा मोजां जायो होननानै मोनसे गोदोनिफायनो फोथायनाय दङ थिग बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय नेमखान्थिफो जाहैबाय गिबियाव जोङो खोथिया फोनो थाख हालेव जेनोब्ला जोङो सानजाहा मोखां जानानै ओ हालेवग्रोनाय जायो बेनि उनावसो जोङो खोथियाखौ जोङो ओ मा होनो जेब्ला हाया रेदि जायो अब्ला फोनो थाखाय अब्ला खोथियाखौ जोङो हरनै दैयाव सोमो एनि हरनै दोननानै फोनाय जायो आरो। बेबायदिनो खोथियाखौ फोखांनानै माइखौ जेब्ला गायनो जायो अब्लाबो जोंनो जेब्ला हाया रेदि जानानै एबा हाया थियारि जानानै माइ गायजेनो अब्ला जों खोथियाखौ फुना लाना थाङो जेब्ला माइ गायसि न'खरनि सासे बिगोमाया था थांनानै बेहाय ओ मोनब्रै आलिनि ना नायनानै ओ थो फोथार गेजेराव मा होनो बेयाव गिबिसिनै थाव फोननानै गायजेननाय जायो आरो इखौ बुङो जोंनिया माइ गायजेननाय बे माइ गायजेनायाव माइखौ थाव फोननानै आनान ग'साइखौ ओ मा होनो उम साखि लानानै बेहाय ओ जेवारि बिदि सावनानै ओ आलारि बाथि सावनानै जों गायनाय जायो आरो माइखौ बे गायखांनानै जोङो जेब्ला ओ खावसे बाहागोनाङो जेरै जोङो माइ आबाद ओ बुङोब्ला जोङो माइ ओ ग्रा माइल' नङा बेयाव जों मा माइसालि माइबो गायनाय जायो जेब्ला माइसालि माइ गायो अब्ला जोङो ओ माइसालि माइ गायो जोङो अब्ला जोङो बेयाव ग'सा लानाय बिसे दोङो जोंनाव बे नेमखान्थि बे ग'सा लानायावबो जोङो ओ मा होनो माइसालि माइ गायोबा गायजेनबा ओ गाय लानाय जायो बे माइसालि माइ लानायाव गायनायाव जोङो गयस गय दंफांनि बिलाइ बा गयसावनि बिलाइ होनना बुङो बे बोग्रि दानि बिदिनो गोबां थुलुन्सिबो गायनाय जायो आरो बेहाय बेहाबो जोङो आनान ग खौनो जोङो बा आइ लोखिखौ फुजिना गायनाय जायो। बेनिफाय जोंहा बे माइ ओ जेब्ला जोबो गायनाय अब्ला जोंहा हाल जांख्रा होननाय मोनसे फोर्बो जायो बे हाल जांख्रायाव ओ जोङो गामिनि सुबुंफोरा हेफाजाब होनो फैनाय जायो आर' जेरै जोङो साव रि जालायनाय ओ ज' ज' फैनानै गामिनि सुबुंफोरा गायसनना होफैनाय होनना बुङो आरो बेखौ बे गायसननाय दिनाव ओ रायजोफोरा खोनाबानो फैयो आर' लिंलायनाङा बेहाय गावबा गावनो फैनानै ओ खोथियाखौ फुना होफायो बिनिफाय आलिफोरखो दानना होयो रोगाना होयो ओमफाय माइ गायग्राफोरा माइ गायफायो बेनि उनाव ओ बिसोर माइ गायग्राफोरनो थाखाय जोङो जोंनि दोरोङारि जामु जेरै जों अमा बेदर नाफाम ना गोराननि बाथोन आरो आ माइब्रानि जौ बि दै एबा माइब्रा रोसिबिदै होनना बुङो जोङो बेफोरखौ आर' ओ गोरान जौ गोरान बेफोरखौ जोङो ओ होनाय जायो बेफोरजोंनो जों जोंनाव मा होनो नेम बे हाल जांख्रायाव गामिनि सुबुंफोरा बेख खौ मोनजाबानो जोबोद खुसि आरो। मोनसे नेमखान्थि नालाय बेख-बेखायनो बिफोरखौ होनाय जायो आरो हो गासैबो सुबुंफोरा फैनानै बिदिनो ओ गायफायो गायफायनाय समाव फोथारावनो मोसायो मोसानानै मालिक एबा ओ
ननि बिगुमाखौ हाब्रु फोननाय जायो ।
बेनि उनाव मोसा मोसा फैयो फैनानै माइनावखौ लाना फैयो ननि बिगोमाया लाना फैनानै भाख्रियाव दोनफैनाय जायो आरो भाख्रि मोखाङाव माइखौ गायफैनाय जायो।
हाब्रजों लोगोसे हाब्रुजों भाख्रिखो
बिखुङाव फांखा होननायनि फोरबोनि मोनसेनि खान्थि आरो बे जेब्ला जोङो हाल जांख्रा जोबखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला आबादा देरोलाबोब्ला जोङो आबादाव गोबां जोथोनबो लानो गोनां जायो बेफोर जोथोन लाखांनायनि उनाव जोङो दानि जुगावथ बुंनांला मानो होनोबा गोदोनि बायदि हासारा हाया हासार गैला नालाय बेनिखायनो जों गोबां हासारबो होनो गोनां जायो जेरै जों इउरिया थास डि ए पि बेफोरखौ होबासो जोंहा माइखौ नांगौ रोखोमनि मोननाय जायो आरो। बेनि उनाव बेफोरखौ खांनायनि उनाव जेब्ला माइ हानो जायो अब्ला जोङो गामिनि सुबुंफोरानोबो हाफैनाय जायो आरो ओ माखासेखौ जोङो मोनैलाय जोङो ट्रेक्टर एबा बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगो जों माइ हाग्रा मेसिनजों हानाय जायो बिनि उनाव हाखांनानै जोङो बेखौ बजाखौ हरनानै जोङो नसिम लाना फैनाय जायो लाखा फैनानै जोङो ट्रेक्टरजोंनो जोङो मारान बोनाय जायो आरो गोदान दानि बिरोंदामिनि जौगानाय लोगो लोगोनो जोंहा मा बेयावनो मा होनो माइखौ सोबानो जोंहा मा माइया ना खानाय जायो आरो मारा होखानाय जायो बिदिबो ओंखारबाय जोंहा बेजोंबो नानाय बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव माइफोरखौ आबाद मावनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा माइ आबाद बेफोरखौ सोखांनायनि उनाव भाख्रियाव जोंहा मोनसे फोरबोबो जायो बे जाबाय मा होनो